हेल'
अ हेल' औ खोनादों ओं
औ मा खालामदों नोंलाय?
आङो दा ओंखाम जाखांनानै उन्दुबाय।
ए उम
नोंहालाय?
आंबो ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय ओरैनो माबा मोनसे खोथा होननो होननानै फन खालामनाय जादों आरो।
अ माबायदि खोथामोन बेलाय?
नोंथ' जि दाबाय थायोमोन ना दालाय जि दादों माबाफोर ए माजि?
आंना दा गामसा दङ।
ए ओमफ्राय माला हागोन गांबेसेमोन?
हानायाथ' हासिगोन आङो गांनै ल'सै दा।
ए ओम ओम। ओमफ्राय गामसाखौ फानो ना मायो नोंलाय?
बैसागुवावहाय माखासे फाननायानो जादों आङो दसखानसो।
आइऔ मालायसो।
औ बेहाय बैसागुआव फाननो मोननायनिथ' सिगांनो सोंखानानै लादोंमोन आङो ओमफ्रायो फाननोबो हाबाय आरो। औ गोथां खालार।
ए जरा बेसेयाव होदों? जरा बेसेबां? फानहरदों।
आङो माबायाव गांसेयाव आङो ओरैनो माने सिनायनाय गोजाबो नालाय। ओ माबा थिनस' हरदों आरो।
ए होमबालाय जरा सातस' जाबाय ने ए।
बेलेगफोराथ' एसे दामाव फानोबा बाजाराव एसे दामनि फानो होननाय
आतस'फोर लायोनदां।
जानो दङ नामा ओमफ्राय आं ओरैनो सिनाय माखा हाबो बिदि होननानै
जि बारायबायहाय ने सिनि दामा।
औ बारायबायथ' आरो। खुन्दुंआबो एसे माबाना बारायसिनबायना आगोलनिख्रुइ
दंहाय ना।
औ बिदिनो खस्थ'आलाय सोंनाय मानाय
औ उम उम। आंहाबो मा नों
द्रायबो होनजाया आरो जायखिजाया माने माने मोजां मोननानैनो सोंखायो नालाय।
औ औ दादावग्राया जेबो मोना ने?
औ इन्टारेस्ट आरो जों जोंनियाव आरो सोंबाबो बारा खस्थ' गैया माने जों गामिनिया इसान सोङोब्लाथाय ज' ज' माने हेफाजाब होलाय लायो आरो बिदि फाला बदल सोंबाथाय सानथोर फैयो बिदिनो औ दायो जोंनि गामियाव
ए बेखायनो हेफाजाब होलाय लायो
बिदिनो हेफाजाब होलाय लायो सोंनायाव बिदिनो
जोंथिं गैया दानायखौनो नुला ओम
दाफेरा आरोना बिदिबा नोंस्रा
आइया जोंना जों जोनोम जायैयाव दादोंमोननो दा जों देरबाय माबाय गथ' खांबाय माबाय गैया दानायखौनो नुवासै आङो देरलायलायबाय आङो बिदिनो लोगोफोर माने खाथिनि आयं मोना मालाबा गामसा दाबा आगोलावसो आरो उन्दैयाव दानाय नायदोंमोन ओमफ्राय इसे रोंदोंमोन ओमफ्राय दा बावफिनबायसै
ए बिदिब्ला मालाबा टाइम मोनोब्ला ब्ला जोंहानाव फैबानो जाबाय
अ बेखायनोथ' आङो गोसोखांनानै होननाया दाथ' इन्दिनि बहुद ट्रेेन आव फै फिनबाय ना
गाननाय दख'ना जोमग्रा फास्रा माने इन्दिल' गानोसै सिदाना ओमफ्राय आङो नोंनो दानो थिनो नागिरदोंमोन आरो नोंहा जुदि दा दानाय जेबो गैथ'वामोनबा औ औ ओमफ्राय नों दानो हागोन
हानायाथ' दाथ' नै मा होनो दैज्लां फैबाय आरोना बिनि उनावहाय दाजागोन नामा
ए दैज्लांआव गाज्रि जागोन ने
अ माने एसे अखा हानाय मानाय बिदि जागोन नालाय आरो गायनाय फुनाय दिन जाबायना बिदिनो ज' ज' गायफानोबो लुगैलायलाङो।
अ ओम होमबालाय दैज्लांनि उनाव दादो गाननो लुुगैदों आंहा।
नानै माने लाखा जागोन।
औ ओमफ्राय खुन्दुं उम ओमफ्राय खुन्दुङालाय फिथोबखौ बायनानै थावख्रि लुनो ना खुन्दुंखाखौनो बायनो
दिबाबो जागोन आरो ना। आं सिगाङाव खेबसे माने आंबो ट्राइ खालामनायखांबाय आरो बिदिनो। थलासे थुननाय नायखांबाय आङो।
ए होमबा नों बेखौबो रोङो?
आंथ' रोंगोन बायदि मोनदों। माने आङो थलासेल' खालामनाय ग्रोद
ए होमबालाय रोंखायोबालाय रोंगोन नोङो। है एसे खस्थ' बारा जागोन आरो ने।
औ औ थेवबाबो माने सोलोंनो लुगैयो आरो मावनो माने मोनोब्ला मोजां बिदिनो रोङोबा आरो उनावहायबो बिदिनो माबाबाय थानो हागोन। औ औ औ आरो गावनि आखाइजोंनो दांनाय बानायनानै दानाय जागोन आरो ओं हायोब्ला औ औ हायोब्ला नोंबो सोलाबोबा
औ औ गरम बन्द'आव एसे खालामजागोन।
औ औ जायो जायो औ औ मोजांसो मोजां आइ मोजां माबा खौनो गोसोखांदों दे नोङो।
औ खिन्थु फि थोबासो नागिरनांगौवा।
जोंनि गामियावबो माने औ औ औ न'खरनै न'खरथामसो मानसिया माने एम्फौ लाबाय थायो बिस
उम उम ओमफ्राय बिदिनो सेरसे खुन्दुङाबा बेसे थांगोन आरो फिथोबखौ बेसे से बायनांगोन एसे सोरबा दाखानाय दंबा नों सुलाद लालाय।
माने दानायाथ' दंमोन ओं सिगाङाव आं सासे बे एम्फौ फिसिनायमोनहानिनो सासे आयंखौ दानाय नुदोंमोन आ रो ना ओमफ्रायो बेनाव सो सोंबा मिथिसिगोन
ओं ओं सोंनानै नायनाय जोंहा औ आमफ्राय दख'नायावलाय नों आगर गोनां लुगैयोना आगर गैयै लुगैयो।
आङोथ' आङो आगर गोनांखौ मोजांसिन मोनो।
ए उम उम।
बेखौ जेनबा गिदिर नङा फिसा फिसा एरनो बिदि।
औ औ गोजाम आगरफोरखौनो होनसै। उम फारौ मेगनफोर। मखरदमा मावउजि आफा उम अबेखौ मोजां नुयो।
बैग्रि बिबारफोरखौबो मोजां नुयो।
औ औ बेफोरखौनो।
रुखु रुखुनो औ जोङो दा बिदिबा दख'नाखौनो सोंग्रोनोसै नामा ने।
उनावहाय आर'नाइ दायोबाथ' गोबाव लायो होन्दोंना नोङो खनसे ज इन्दिनि जोम फास्राबो दा
फास्रा ओं ओं जायो औ औ जायो।
फिसाबो दागोन। बेनिखायनो लासै लासै। लासै लासै मावदावनानै। माबालांसै आरो।
जोङो मा होननो द दख'नानि आगर फास्रानिआगर मिराय होनानैबो दानो हागोन ना।
औ सेट बादि।
बिराद मोजां नुगोन।
बेनथन। खिन्थु फास्राआव आंहा हाजो आगरखौसो लुगैलायो।
ओ जायो दे जायो खिन्थु सानै थायोबा मोजां जायो आरो ना। हाजो आगर बानायनोबा सासेया ओरैजाय थिखोनानै हरग्रा जादो सासे दाग्रा जादो।
औ औ आङो सो दे सोलोंनायजों लोगोसे। नोंनो हेपबो होगोन आङो। रोंगोनबो नालाय आंहा उम।
मोजांखौनो मोनदों दे।
औ ओमफ्राय नों खुन्दुंखौ बायहोला आरो आं नोंखौ मानो होनबा नोंहा। दागोन नालाय खस्थ' जागोन ओमफ्राय नोङो फिथोब बेखौ आं बायनोसै लुदो ओमफ्राय सोंदोल' दे ओमफ्राय आङो हेल्प हैगोन आरो
औ बिदिबा आं जेबो माने फैसा गारनांनाय नंला
कानांला गार नांला ओफ्राय नोङो फिथोबा बेसेबां दाम लायो मायो सों दे। औ आं दा दाख्लैयो सासे माबानाव आयंनाव सोंदोंमोन। बियो माबा लायो आरो फिथोब लायो ओइ बे खायसे बेफारिफोर फैयोना बिसोर बिसोरखौ थगायनाय बायदि खम खमसो होलाङो
ए
अह होयोनो आरो सयसफोर होयो मालाबा ओम
ओम
ओमफ्राय बेखायनो आङो सान्दों दे जोंलाय मा नोंखौ थगायलायनो नों साद तस' लायोबा ना सारि सातस' लायो बिदि होन्दों आरो आङो ओम खस्थ' जायो होननानै बुंबायना बिसोर सोरो
ओ ओं
खुन्दुं माबा बिलाइ नागिरनानै जाहोनाय मा नाय बिलाइफ्राबो मोना ना उम बेखायनो एसे नायनानै मा होनो मिलायनानै लांनोसै आरो नोंबो नागिर नांगोनदां सेरनैसो नांगोनदां
थांना नायगोन दे नों बो बै नों बुंनाय आयं होननाय मोनावबो माबादो आरो नों
औ खबर लानोसै आंङो बिसोरथ' लाबायानो थायो ओम
औ
लाबायानो थायो फानोबो एम्फौखौ ओम बर आय फोर नालाय बेनोसैना फैसा फैनायनि लामा नागिरो औ ओमफ्राय खबरा
खबराथ मोजांथआनो दासान्दै
आयंआबो थिगै दंबा खनसे लोमजादों होननाय खोनादोंमोन
औ लोमजादोंमोन ओमफ्राय दा एसे मोजां जाहांबाय आरोना
औ औ दे मोजांङैनो थाथों गासिबो एबार थांबाथाय लोगो मोनहैजोबसिगोन दे गासिजोंबो
औ औ नों माला सोलाबो फैबानो जाबाय
दखनाखौ जुलियावनो जुदि नोंङो माबायोबा खुन्दुंखौ थुनोबा लुयोबा आंङो नोंनो सिगां हैखागोन
औ औ होफैखादों बेखौ माबानाय माने औ गोबाव जागोन आरो
नै बे माबायावनो थांगोन आंङो रुबिबारावनो थांगोन दे आं
अ जायो दे ओं फै औ औ जायो दे जेसेनो थाब खालामो एसेनो मो- जायो
औ आंङो माबा गाननो लुबैथारदों ओंखायनो होमबा आं रुबबाराव थां- गोन दे
औ जायो फैबानो जाबाय दे बिदिब्ला औ
दे